हेलोव नोंथां
औ नोंथां
आं बर हारिमुनि मोनसे जौगाथायखौ आं नोंनिफ्राय खोनासंनो लुबैदोंमोन नोंथाङा सम होनो हायोबा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा बर हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे ओ जौगासार हारिमु दङ जाय हारिमुखौ जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौनि मोननिफ्रायनो जोंहा फोथांनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोंङो खुगा थुनलाइ ओ समनिफ्रायनो जाय समाव जोंङो ओ लिरनाय महराव मोननो हायाखैमोन बै समाव ओ सल'बाथा फोरनि गेजेरजोंबो जोंङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबादिनो जोंहा
ओ गोबांथार जोंनि बर' हारिमुनि माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लों नाय ओ मोसानाय मुसुरनाय माखासे हारिमुवारि जोंहा ओ गावनि आंगो हारिमु दंजाखायो बे मोसानायनि बि थिङावनो बुङोब्ला जोंहा गोबांथार दोरोङारि मोसानायफोर दङ जेरै जारा फाग्लानि मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय आरो ओ गोबांथार बिदिनो ओ जोंनि बरनि दोरोङारि मोसानाय दङ जाय मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बरनि हारिमुवा बांसिनै जौगासारनायखौ जोंङो नुनो मोनदों दा हारिमुनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन उम
औ जोंहा दा बर' हारिनि सायाव दाख्लैसो जोंहा बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांबाय गुवाथियाव बिनि सायाव जोंहा बर' हारिया बिराद जौगानो हादों आं बेखौनो फोरमायबाय नोंथांनिसिम
औ
आरो नोंथाङा माबाफोर
आं नोंथांनाव आरो माखासे ओ सोंलु आं सोंबावनो सानदों नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ।
औ सोंनो हागोन ।
आ जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय । जोंनि ओ लाइमोनफोरनाव । जों माबायदि गियान थानांगोन नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा ।
बिनि सायाव आं फोरमायगोन एसे बिनि सायाव जों । बर' लाइमोनफ्रा गावनो गोसो जानांगोन जे । जों हारिखौ लाखिनो थाखाय । बैफोरबायदि खामानिखौ मावनांगोन जे । जों गोसो जानानै दामनाय- देनाय । मिनिनाय- रंजानाय । गाननाय -जोमनाय गासैबो । बर' हारिनि । हारिखौ लाखिनो थाखाय बेफोरखौ मावलांनांगोन ।
औ नोंथां ।
जाहाथे जोंनि हारिया जौगायो ।
औ नोंथां ।
बेनोसै आरो ।
ओ आरो नोंथांनियाव आं मोनसे ओ सोंथि सोंबावनो सानदों । जोंनि ओ हारिमुनि सायावनो जा हारिमुनि जाहा बर' हारिया जे मोनसे माखासे दामजु दामग्राफोर दङ बिनि सायाव नोंथाङा । फोरमायनोहागोन नामा ।
औ हागोन जोंहा बर' हारियाव । माखासे दामजुफोर दं जेरै खाम, सिफुं, जथा । सेरजा, गंगोन । हारमोनियाम । बायदि-बायदि गोबां दं ।
ओ ।
आरो । नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो जादों नामा ।
ओ सोंनो गोसो जादों नोंथां ओ जोंनि हारिमुनि सायाव जोंनि आइजोफोरखौ बांसिन बाहागो लानायखौ नुयोना जोंनि । हौवाफोरखौ बांसिन बाहागो लानायखौ । दयो बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना ।
औ हागोन जोंनि
जोंनि बर' हारियाव जों दा । बांसिन बर' आइजोफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोनो । बांसिनानो बर' आइजोफ्रा बाहागो लायो । जोंनि बर' । लाइमोनफोरा आइजोफोर । बेसोरो । मोसानाय दामनाय- देनायावबो आरो । ओ फरायनायनि सायावबो गोसो होयो ।
औ नोंथां ।
बेनोसै आर ।
औ ।
बिदिब्ला ओ हारिमुनि सोमोन्दै आंबो नोंथांनो एसे फोरमायबावदिनि।
औ फोरमायदो नोंथांङाबो।
जोंनि हा-हारिमुनि। दामजुफोरनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों जोंहा। आ जोंनि गोदो- गोदाय। आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय गावनिनो आंगो ओ। हारिमुआरि दामजु दंजायो बेफोरनो जाबाय खाम, सि सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, बिङि, थरखा। बेफोरखौ लानानैनो जोंङो ओ जोंनि हारिमुवारि ओ मोसानायफोराव जों दामनानै। मोसानाय जायो ओ जेरैबायदि जोंङो बागुरुम्बा। जोंहा नै दाखालिसो जोंनि ओ। बागुरुम्बा मोसानायखौहाइ ओ गुवाहाटीआव। दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों। जायनि मुंखौ जों बागुरुमबा दोहौ बुंनाय जादों बेनि गेजेरजों जोंङो। गोबांथार आ मुलुग। नि गेजेरावहाय जोंनि हारियाव जे मोनसे मोजां समायना-रमायनाव मोसानाय। दंङ बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो हादों आरो बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों दुलाराय। मुलुगनि सुबुंफ्रानो जोंनि हारिमुनि बागै मिथिनो हादों आरो जोंनि आसाम हादराव जे मोनसे बर' हारि दंङ बे बर' हारियद मोनसे मोजां ओ मोसानाय हारिमु दंङ बेखौ जोंङो ओदुलाराय मुलुगनि गेजेराव जोंङो फोरमायनो हादों बिनि अनगायैबो जोंहा! हा हारिमु बिथिंङावनो जोंङो दानाय-लुनाय। नि बिथिंङावबो जों बुंनो हायो दानाय -लुनायनि बिथिंङाव जोंनि बर' आइजोफ्रा। गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबांथार। गावनि आखाइजोंनो दानाय जिफोरखौ गाननानै। टाउन सहर बेरायब्लाबो गावनि हारि। हारिनि दख'ना गानग्रा- जोमग्राखौ जोमनानै गुबुन हारिफोरनि सिगांङाव। जोंनि। बर' हारिनि गाननाय फोरखौहाय ओ दिन्थिफुंहोयोमोन। ओ थिग बेबादिनो जोंनि बर' आइजो फ्रानो। जोंनि हारिमुखौ बांसिनै फोथांनानै लाखिदों होननानै जों बुंनो हायो जेरै जों। जोंनि दोरोंङारि मोसानायफोरनि बेलायावबो। बांसिनै जोंङो आइजोफोरखौनो मोसानाय नुयो जेरै मोसाग्लांनाय, दावस्रि दे देलाय मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय। आइजोफोरखौनो मोसानाय नुनो मोनो थिग, बेबादिनो अ जोंनि। गाननाय- जोमनायनि बेलायावबो आइजोफ्रानो दिनैसिमबो अ फोथांनानै लाखिबोदों आरो आरो इयुनावबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन बेखौ। आसा खालामो ओ बिनि अनगायैबो जोंहा। जोंनि। अ जानाय-लोंनाय, मावनाय-दांनाय बेफोर गासै सावगारि बेरखांनायखौनो मोन मोनसे हारिमु हिसाबै जोंङो लानो हायो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि अ। आबाद मावनायाबो जोंनि मोनसे हारिमु अ। फुजा- फोर्बो खुंनायाबो जास्त बेबो जोंनि मोनसे हारिमु। बे हारिमु बिथिंङावनो जोंहा गोबांथार आ हाबसो खोमानानै ओ थायो। ओ बेनि गेजेरजोंनो जोंङो ओ हारिमुनि सोमोन्दै जोंङो फोरमायनो हायो। दा आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों। बै सोंथियानो जाहैबाय गोदोनि हारिमु सिबिनाय आरो आथिखालनि हारिमु सिबिनाय बेनि बि थिङाव माबाफोर नोंथाङा ओ दिफारेन्ट नुनो नुनो मोनदों नामा ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन
जेरै गोदोनि दिनाव आबै आबौआ बैसागु जानाय ओ फोरबो बेखौ फालिबोदोंमोन गोदोहाय आबै आबौ ज' ज' ओंखारलायनानै गामि गामि हाब न' न' हाबनानै बैसागु मागियोमोन बिदिनो उन्दैया गिदिरखौ ओ
मान होनाय
गिदिर उन्दैया गिदिरखौ आरो गिदिरा उन्दैखौ मान होयोमोन
औ नोंथां
लोगोसे बिदिनो ज' ज' ओंखारलायनानै मान मान सनमान लालायोमोन
औ नोंथां
नै दानियाव बेफोरो एसे लासै लासै खमायलांनो हमबाय मान सनमान लानान लालायनाय दानि जुगाव लोंला जाला एसे बारा जाबाय
औ नोंथां
एसे सोलायनो हमदों आरो
औ नोंथा
दा आं बिनि सायावनो नोंथांनावबो सोंनो नागिरदों
औ नोंथां सोंनो हागोन
गोदोहाय जे जोंहा बर' हारिया बैसागु जानाय फोरबो दंमोन बिनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
हागोन नोंथां ओ बैसागु फोरबोआ जोंनि मोनसे हारिमुवारि फोरबो आरो बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि फोरबो जाय फोरबोखौ जोङो मिथिस' हायै समनि फ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो फालिबोनायखौ नुनो मोनदों जोंनि बे बैसागु फालिनायाव जोङो संक्रान्थि दाननि जोबथा ओ ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखौ जों संक्रान्तथि हिसाबै फालिनाय जायो बे संक्रान्तिखौ जों मो सौ बैसागु होननानै फालिनाय जादों बे समावहाय जोङो मोसौफोरखौ थुखैस्रां लोब स्रां ओ लाव फानथावनि माला गानहैयो आरो गोदान दिरुंफोरखौ जोङो मोसौनो गानहो यो बेजोंनो लोगोसे जोंहा संक्रान्ति दिनावहाय गोदो गोदायनि आबै आबौ निफायनो मोनसे दोरोङारि फोथायबोनाय जेरै गोखा गोखै एवनानै जानाय बे मोनसे जोंनि दोरोङारि ओ आयदा हिसाबै जों बेखौ मोननो हायो जाय बे गोखा गोखै जानायनि बेलायाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे ओ बे गोखा गोखैखौ जुदि एवनानै जायोब्ला जों नि देहायाव जानाय बेमार आजारा हामो होननानै गोदोनि आबै आबौमोनहा बेखौ दोरोङारि हिसाबै फोथायबोदों बेजों लोगोसे जोंहा बैसागुनि से अक्ट'आव हाय मानसिनि बैसागो होननानै जोंहा फालिनाय जायो बे बैसागनि से अक्ट'आव जाहाथे जोंनि फैनो गोनां समफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां बारलाङो बिनि थाखाय जोङो इसोरखौ हांख्रायनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान जि गाननानै गोसो गोथार लानानै जोङो आलारि बुथि सावस्रांनानै इसोरखौ सिबिनाय जायो बे बैसागनि से अक्ट'आवनो जोङो गिदिरफोरनो अननाय होनाय गिदिरफोरनो बोसोन मान होनाय खुलुमनाय होनाय उन्दैफोरनो अननाय होनाय बे हाबाफारि बिखौ जोङो लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बैसागनि सततखालि ओ गामियावहाय मागिनाय मोसानाय ओ जौ लोंलायनाय बे हाबाफारिया गोदो -गोदाय आबै- आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोदों बे समावहाय जोङो बर'नि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ दामनानै रंजानाय आरो मोस मोसानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो दा नोंथां जोंनाथ' रायज्लायनायनि समावबो बारबाय दा बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों ।
औ नोंथां गोजोन्थों ।